नोंथां खोनायाखै नामा नोथां। अ नोंथाङा दायो मा खालाम गासिनो?
अ नोंथां आं नै दासो ओ टाउननियावथ' टाउनाव इसे बेरायहैदोंमोन आं नोंथां नै दासो सफैनानै दुगै खां लोबखां जिरायदों एसे नोंथां।
अ दासो आं सेन्टार थांनानै फैनायखाय आंबो दुगैस्रां लोबस्रां नै आंबो बिसिनायावसो गोलैनानै दंलै नोंथां।
अ बिदिसो होमबा ना अबुस्थाया।
आं औ
अ
ओमफ्राय जानाय आदारफोरा जाखांबाय नोंथां। अ ओमफ्राय ओंख्रिफ्रालाय मा मोनजाखो नोंथां।
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासो
कबिजों अमा बेदरजों एसे रुबाय नोंथां आमफाय साम'जों सबायजों एसे संबाय नोंथां। ओमफाय बे सबाइजोंनो अमा गोरान एसे दंमोन बेखौबो संबाय नोंथां। बेखौनो होबाय दिनै जानाया।
अ गोथावआनो माथो नोंथां ओमबा।
औ गोथावलाय गोथावमोन नोंथां ओमफाय नोंथांआलाय मा माथो ओंख्रि मोनजानाय जाखो नोंथां।
नै नोंथां आंनाबो एसे आं दिनै सान्दुं गोसाखाय एसे सान्दुंङा खारदों साननानै आङो मो था बांगाल जों नाजोंनो मोजां रुजाबायलै आंबो नोंथां।
अ माथो गोगोमानो जायो माथो नोंथां बिदिजोंबो।
औ नोंथां औ मा ओनबावनो आरो।
जानायफोरखौ ओरैबायदि जाखा नांगौ जे फ्राद फ्रिद मोनखालाय जानांगौ आरो ना नों
औ नोंथां औ जानायाव जानायाव कमप्रमाइस खालामजाया नोंथां।
औ नोंथां जा मोनो थुमजोबनांगौ।
औ औ होननाालाय बर हारि नालाय गासिखौबो जाजोबखायो जाय जायखौ जाया बेखौ जाखाया।
औ माथो होनो आरोना नोंथां बिदिनो सोलिनांगौबानो जायो जोंहा। सोलायनाय मालाय माखौ सोलायनो आरो ना नोंथां जोंना बेनोखा।
औ औ नोंथां गायनाय फुनाया जोब्बाय नोंथां।
औ नोंथां गायनाय फुनायालाय जोब्बायानो होनजाबाय जोंहा मथा मथि जोंहा सब हाबथायानो जाबाय नोंथां जोबनानै थांबाय बोथोराबो एसे थिननाय बोथोरनि थिननायाव एसे गायजोबनांगौआनो जाहैनाय जाबाय आरोना नोंथां। इदिनो खोथिया थिलि एसे एनै लसैसो बेखौ बेखौ गायगोन ना गाया गायगोन ना गाया हायाबो एसे बोरैखाय मैगंफोर गायनो खौ दोननो नामाबो सान्दों आरो अखा एसे हाफिनबा। गायनोबो सान्दों खोथियाबो एसे आग्लायनानै दं। मा खालामनो मा मानो ददं मुदु ददं मदु जानानै दं आरो ना नोंथां बे दब्लायथाम दब्लाय
औ औ औ औ नोंथां औ।
ओमफाय नोंथांमोना माबायदि सोलों गायनाय फुनाय
नोंथां जोंनाथ बेखिनियाव जोंनाबो एकदमबारे गिबि गायनायानो जाबाय नोंथां। एकदम जोंना गामि एरियानि खाथि खालानि गामिफ्राव जेस गायजोब्बाय जोंना एसे बोथोरा एसे मोजाङैनो सोलिदों देग्लायनि। बोसोरावहाय गायनाय फुनायाव एसे थाब जानाय जाबाय आरो जोंना नोंथां।
अ ओमफाय बोथोरफ्रा माबायदि सोलिदों नोंथां दालाय।
दायो सानदुंसो दुंगासिनो माथो नोंथां अखाया साननैसो जाबाय माथो हायिया।
अ खोब दुंदों आरो ना नोंथां होमबा सान्दुआ।
औ औ नोंथां औ होनबा नोंथां आं नोंसिम मोनसे सो सोंलु लानसो फैदोंमोनोंथाङा आंसिम फोरमायरनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ सोंनो हागोन नोंथां।
उम नैबेसोमोन सोंलुआ जाहैबाय जोंनि। जिब जुनारफोरनि जिब जुनारफोरनि जोंहा मा मा मुलाम्फा दङ मा मायाव जोंहा हेल्प मोनो। हेफाजाब मोनो बेफोरनि बागै आंनो फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
औ औ जोंनि जेनेबा जिब जुनारफ्रा मोनफ्रोम जिब जुनार फ्राय जों मा मुलामफा मोनो बेफोरनि बागै आरो ना नोंथां।
औ दे होमबा आं नोंथांनिसिम फोरमायलाङै नोंथां जुनारफोरनि बागै आरोना। बेफोरनिफ्राय मोननो हानाय मुलाम्फानि बागै आरोना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा गोबां जिब जुनारफोर दङ। जोङो नुनो मोनो आरो मिथिखायोबो आरो बिनि अनगायैबो। गोबां जुनारफ्रानो एबा गुबुन गुबुन जुनार फोर जोंनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनो मदद एबा हेफाजाबफोरखौ जों होनायखौ। मिथियो आरोना नोंथां माने नुयो जोंबो हेफ हेफाजाब मोनबोदों जउ जुनारनिफ्राय जुनारनिफ्राय जों जुनारजों मावबोदों। बेफोरनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा। मोसौफोर मोसौखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि दाबादिनि। गोगोमथ नङामोन गोदोनिया मानो होनोब्ला गोदो ट्रेक्टर पावार टिलार बिदि बिहार पिला ट्रेक्टरहोयोबा एबा गिदिरखौनो होन फिसाखौनो होन। जेबो आगजुफोरानो एबा थावजों खारग्रा जिनिसानो जों गैया होनजायोमोन आरो ना नोंथां। खोब गैयिखौनो जों मिथिनो मोनो गोदोनि दिनाव आरोना। नाथाय दानि जुगावथ बेबायदि गैया गोदोनि बिब्दि गैयै जाउनाव गोदोनि बिब्दि गैयैनि जाउनाव जोंहा मोसौफोरजोंनो जोंहा। मोनफ्रोम न'खरावनो हालेवनो थाखाय जोंहा ओ हालिसे हालिसे जों मोसौ हालुवाखौ जों नुनायखौ मोनखायोमोन आरो ना नोंथां। खोनोना नोंथाङा? औ औ मोसौ हालिसेजोंनो जोंहा मोनफ्रोम न'खरफ्रा जोंहा खामानि एबा दुब्लियाव मावनांगौ खामानि माइ आबादफोर मावनांगौबा एसे एनै मैगं थाइगंफोर मावनो थाखाय हालौनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर जोंहा मोनफ्रोम बोथोरनि समावनो जोंहा मोसौआ जि हेफाजाब होयोमोन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला गोदोनि समावथ' ट्रेक्टर आरिफोर गैयामोन नालाय नोंथां। औ नोंथां। आरो मोसौआ जोंनो मोस सौ हालियाथ' मोसौ हालुवायाथ' जोंनो माखासे दुब्लिनि खामानि बिदिनो हालेवनायफोराव जोंखो हेफाजाब होबाय। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोसौ गायफोरा जोंनो जेरै गाइखेर होनायफोर बेफोरबायदियाव जोंखौ हेफाजाब होयो। खोनादो ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
सौ गाय आरिफोरा मोसौ गायारिफोरा जोंहा जोंनो गाइखेरखो होयो। आरो गोबां बिबांनि मोसौ गाय फोर थायोबा जोंहा जोंहा मा होनो गाइखेरफोरखौबो जोंहा गोबां बिबाङै मोननो हायो। आरो बिनि जाउनावनो जों गाइखेरफोरखौ जों फाननानै जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा आरोना दानि जुगावबो जों नुनो मोनो। नाथ थाय जोबोर खमखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। गोदोनि समावथ' बेफोर गाय खेरजोंनो जोंहा गाइखेरफोरखौनो फाननानै जोङो एसे एनै रां बुथुमनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन सुबुंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां।
औ नोंथां औ
खोनादोना नो औ
औ खोनादों नोंथां खानादों।
औ आरो बोरमाफोर बोरमा आरिफोरखौबो जों फियो। फिनानैबो जों बिफोरनिफ्रायबो माखासे मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो। खोब बुंनो थाङोब्ला जों मोसौ गाइखेर बादिनो बोरमा गाइखेरखौबो जों एफा एनैखौ जों लुखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। लोंबोयोमोन जोंबो मोनलोंबोदों। औ दानि जुगावथ' खोब बोरमाखौ गासिबो फिफ्रामलानो होनजायो नोंथां। जोबोर खम फिनायखौ नुनो मोनो। माखासे बोरमाखौ फियो माखासे बोरमाफोरखौ फिनायखौ जों नुनो मोना। ओरैनो नरमेलि जोङो बोरमा मेन्दाफोरखौथ' जों जोबोद खमै नुनो मोनो। दा नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरखौ एसे बाराय बारा फिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आर रा नोंथां नाथाय दानि जुगाव बिदिनो नरमेलि जों बोरमा फोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा? नाथाय बेनि अनगायैबो जों दाउ, अमा फोरखौबो जों फिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ
बा बुंनो थाङोब्ला अमाफोरखौथ' जोंनि बर' हारियाव बांसिन फिनायखौ जों नुनो मोनो। अमाफोरखौथ' जोंनि मोनफ्रोम बर' न'खराव जों अमा मासे बिनि बाराखौबो जों नुनो मोनो। अबबा माथामसोथ' सोरनिबा न'ख खर गिदिराव जों थानायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां। बिनि अमा फिनायनि नि मेनटेनेन्स माखासे आदार होनायफ्रावबो जोंहा गोबां खरसाफोरबो जायो। नाथाय खरसाफोर जानायनि जाउनावबो जों अमा बुरजाबा जोङो मुलाम्फानि मायबा जा अमा फिनायाव थांदों। बिनि बांस फोरखौनो जों मोननो हायो नोंथां दाम मिलायोबोला आरो ना नोंथां। बेफोरबायदिनो अमा फिनायनि गेजेरजोंबो जों माखासे रांखावरियावबो आवगायनो हायो। आरो खोब बुंनो थाङोब्ला दाउ लकेल बयलारफोरखौबो जों फिसिनानै गोबां रांखौ आरजिनो हायो मानो होनोब्ला लकेल फाराम एबा बयलारफोरनि फाराम फोरखौ जों लुनानै गोबां बिबांनि एबा दानि जुगावथ जों बुंनो थाङोब्ला सरखारि फारामफोरखौ जों जोंनि जायगायाव जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेफोरनि बागै आरो बय-लकेल दाउफोर बेफोरनि फारामखौबो माखासे जों जोंनि जायगायाव मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नों- थां लकेल फारामनि फारामखौ जों एसे खम बिबांखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां। बेफोरबिदि बेफोर- बेखौनो जोंनि एरियायाव जोङो जुनारफोरनिफ्राय माखासे मदद लानाय आरो दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा जिब जुनारफोरनि फिसिनायनि बागै नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां जागोन। नोंथाङाथ' बुंलांजोबखाबायानो माखासे गोबां बाथ्राखौनो बुंजोबबाय जि हागौ आंनिफ्राय फोरमायहरनो नाजानोसैलाय आरो ना नोंथां।
औ दे नोंथां
बुंनो थाङोबाथ जोंहा गासिबो जिब जुनारनि- फ्रायनो जोंहा मुलाम्फाखौ मोनखायो एबा मुलाम्फाखौनो जोंहा मोन- खायो जाय जायहायाव जोंहा बांद्राय खस्थ'बो नांङा ओरैनो दा फिसिनायनिल' खानाय लांलाय लाबोलायनिल' आरो ना नोंथां आरो बेखौथ' जोंहा नोंथाङानो बुंलांजोबखौाय दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ। बेफोर गासैखौबो फिखायो आरो माखासे गुबुनफोरबो दङ जेरै मैदेर बेफोरखौबो सोरबा सोरबा मावफ्रा बेफोरखौ न'खराव फिनाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे मैदेर माखासे फिनाय मुवा बेसादफोर जेरै गिलिर गिलिर खुन्था अ खुन्था आरो बिफां-लाइफां फोरखौहाय बिफां-लाइफां गिदिर गिदिर फोरखौहाय जोंहा थिखोनो थाखाय मैदेरफोरखौ बाहायनाय जायो आरो गराइफोर दङ गराइफोरनिफ्राय जोङो जे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो हायो बेफोरनोसै आरो नोंथां। आरो बिदिनो बुंनांगौबाथ' नोंथां जोबनानैनो थांङा होनजायो। गासैबो जोंहा जिब-जुनारफ्रानो जेरै मैसोफोरनि बिगुरफ्रा जोंनि थाखाय बर' हारिनि खाम सि खामफ्रावहाय जोंहा बिगुरफोरखौहाय हो लामनानै एबा होनाय जायो। जायजों जोङो सोदोब एबा देंखो मोननाय जायो। बेफोरनो बेफोरनि बागै आरो नोंथां जों बुंनांगौबाथ' बेफोर बाथ्राफ्रा जोबनानै थाङा नोंथां ओमफ्राय जोंनाथ' समा जोबनानै थांबाय। बेयो नोंथांनिसिम आं बे फंनैसो बाथ्राखौहाय खोनानानै आं गोजोननाय मोनदों आरो ना नोंथां। होमबा नोंथां जोंना समावबो जोबनानै थांबाय। एबा गुबुन गावसा गावबा-गाव गुबुन गुबुन खामानिफोरबो थायो। होमबा दोनथलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां होमबा जोंहा दोन्थनोसै आरो ना।
औ जागोन दे नोंथां।